औ हेलौ नोंथां
खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ होमबा नों नोंथाङा मा खामबाय दङ?
आङो ओरैनो दसे जिरायथनानै दङ। बाहेराव माने एसे बारहावा जाफैदों। नोंथाङालाय?
आंबो दङ ओरैनो जिरायनानै दंफां सायहायाव।
औ औ जाखांबाय नामा नोंथाङा?
औ जाखांबाय। नोंथाङालाय?
आंबो जाखांबायमोन जानाया।
अ
बोथोरा मोजांबा नोंथांमोनथिं दिनै?
औ बोथोरा इदिनो रोंथयो दे सान्दुं सान्दुं दोङो एसे गरम जादों।
अ
ओमबा नोंथां आङो ओ नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय। मोनसे आइ दानि सायाव सावरायनो होनना हरनाय जादोंमोन नोंथां। सावराय
औ दे बुं नोंथां औ औ सावराय जागोन।
अ होनब्ला नोंथाङा बिदिनो मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
ओ आंनि जानाय बायदिबा मा होनगोन सबायजों दाउजोंखौ आङो बांसिनै माने जानो थाखाय मोजां मोनो आरो।
औ होन ब्ला नोंथाङा बेखौ माबायदि सङो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा
औ औ‌ हागोन दे
औ
आंनि मिथिनाय बायदिबा आरो ना
औ औ
ओ जोङो सिगांग्रो सबायखौ मा होनगोन ओ माबाग्रोना लानांगौ आरो ना मा होनगोन थ' जों दााबायदिनि समाव ओंं ओं दा बायदिनि समावथ' माने बयबो बथलजोंनो हुख्रेमो नालाय थ' जोङो होख्रेमनानै लाग्रोयो बे खौ ओमफाय हुख्रेमनानै सोमनानै दोनो आरो ना ओमफाय सोमखांनायनि उनावहैजायो बेखौ जोङो सुनानै ओ रुग्रोयो आरो रुखांनानै जोङो बेखौ बोखांनानै सोरबा सोरबा बायदि दिया मा होनगोन थाव होनानै सङो आरो ना थ होमबा थाव होनानै संनाय बायदिबा जोङो फार्स्टावनो सामब्राम गोजाखौ होग्रोयो ओमफफ्राय माने थाव होखांनानै सामब्राम गोजाखौ होयो आरो ना बेनि उनाव जाय जोङो बियो सामब्राम गोजाया एसे गोज माने खाम्राम खाम्राम जाबाथाय मा होनगोन सबाइखौ होना होयो आरो जोङो
अ अ
बिदिनो सबाइखौ होखांनानै दसे एवनानै मा होनगोन दैखौ होनानै होयो आरो ओमफाय होखांनानै जों ओ जायबा दाउ आरो ना दाउ बे दर बेखौबो जोङो। सिगांग्रो सुखांनानै सुनायनि उनावहाय जे जोङो मा होनगोन एवना लाग्रोयो बेदरखौबो। ओमफाय माने एवफ्रामना लायो। यो आरो ना। ओमफाय एवफ्रामनानै जेब्ला मा होनगोन। बा सबाया माने एसे गोदौनाय जायो। बा गोदौखांबाथाय जोङो खारैखौ होना होनो हायो आरो ना? बेखौ माने खारै। बेखौ सिगाङावबो होनो हायो उनावबो होनो हायो थ' आङो मिथिनाय बायदिबा मा होनगोन एसे दैया गोदौबाथाय। खारैखौ होना होयो आरो। ओमफाय बिदिनो। दैया जबनो जाबाथाय मा होनगोन बेदरखौबो होना होसिगोन ओमफफ्राय बिनि उनावह जे बेदरखौ होखांनानै दसे दोननानै बियो उन' जाहोयो आरो ना माने आंनि साननाय बायदिबा बिदि दा नोंथांनि साननाय बायदि बा माबायदि सङो बेखौ नोंथ थाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ र' हागोन दे। जोङो सबाइखौथ' गिबियावनो सुना लाग्रोनोसै आरो खायफा खायफाबा सबायखौ उम थावजोंबो संनाय जायो आरो।
उम उम
जों दा खारैनि खारैजों संनायखौ सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे।
जोङो सबायखौ साराय सारायाव होबाय। होनानै बेयाव जोङो दैखौ होनाय जाबाय आरो दैखौ जखा मथे बेसेबां संगोन नोंथाङा बेनि जखा लानानै जोङो बेखौ। खौ बेयाव होनाय जाबाय आरो। होनानै दैे होनानै जोङो। खारैखौ बेयावबो होफानो हाखायो। सिगाङावबो होनो हायो आरो। ओ आरो जिथिया नोङो दै होनानै दैया गोदौगोन बे टाइमावबो जों खारैखौ होनो हायो होनब्ला जों खारैखौ होना लानोसै खारैखौ होनानै जुदि बेयो गोदौवो गोदौनानै सबाया रुयोना रुइब्ला जों बेखौ खां थ'ना दोनथ'सिगोन आरो खांथ'ना दोनथ'नोब्ला जेब्ला जों बेयाव दाउ बेदर दाउ बेदरजों बे जों बेखौ संनाय जाबोला गिबियावनोथ' लकेल दाउ लकेल दाउफोरदो जों बांसिनै गोथाव जानायखौ नुनो मोनो आरो सबायखौ जानायाव
औ
बिदिनो लकेल दाउखौ जोङो लकेल दाउथ' आरो न'नि दाउफोरा जोबोद जानो गोथावसिन जायो आरो बेनिखायनो दाउ खौ बुथारना लानोसै सायनोसै सायनानै सुनानै बेहाय थाव होनोसै थाव होनानै बेयाव जों सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा जिखिनि ला माने नोंथाङा होनो गोसो बा मोदोमनाय बेफोरखौ जोङो होजोबनाय जायो आरो थावआवनो थावावनो होनानै ओमफ्राय बेखौ बेदरखौ होनोसै बेहाय होनानै एवनो सै आरो
औ
एवबाय थानाय एवबाय थाबाय एवबाय थानानै जेब्ला बे बेयाव संख्रै हालदै बेफोरखौ होनाय जायो
औ
होनानै जेब्ला जों बेखौ एवबाय थागोन अब्ला बे बेदरनिफ्राय ओंखारनाय दै जेन'बा दै बे दैया रान रानो ना रानब्ला जों बे सबाइ रुना जे दोनदोंमोन खारै होनानै बेखौ जों बेयाव होना होनाय जायो आरो बिबदिनो संबाय थानोसै जेसेखि मोना मोनागौमानि जों बेखौ संबाय थानोसै आरो संबाय थानानै जेब्ला बिनि टेस्टआ फैगोन आरो जेसेबां जोङो बेसेबां संगोन बेयो जेब्ला दैफोरा रान जोबगोन अब्लानिया जोङो बे खौ टेस्ट नायनो हासिगोन आरो नायनानै जों बेयाव दुनदिया नङाबा गंगार दुनदिया होनानै जों बेखौ दिखांनो हासिगोन आरोना बिबदिनो जोंना सबाइ दाउदों संनायनिया जायो आरो बिदिनो
औ
औ
त' होमब्ला नोंथां आं नोंनाव मोनसे मा होनगोन सोंथि सोंनो सानदों आरो
औ दे सोंजायो
ओ माने गोदोनि जुगाव जोङो सबाइजों दाउ संब्ला आरो दानि जुगाव दाउ संनायनि इदि माने गेजेराव माबायदि फाराग नों नोंथाङा माने दासिम नुनो मोनदों बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे माने गोदो माबोरै संबोयोमोन आरो दा माबायदि सङो बेखौ
अ दाथ' जोंनिया सबाइ सबाइखौथ' जों गोदोनि दिनाव थाव थाव होननाय बुस्थुखौ जों माने बेयाव बाहायनाय जायामोन आरो ओमफ्रायथ' जों दा दानि दिनाव सबायखौबो जों थावदो जानाय नुनो मोनो आरो गोदो बे बेबायदि गोबां सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनामोन आरो बांसिनै गोदोनि मस्ला होननानै जों मोनथिबा गंगार दुनदिया दुनदिया बेफोरखौनो जों नुनो मोनो खासिथारा बेफोरखौनो जों नुनो मोनो आरो
औ
नोंथाङा होनब्ला आरो बर'नि मा मा माने ट्रेडिसनेल बिदिनो दोरोङारि मैगं बेफोरखौ मोनथिबावो ओंख्रि
ओ आं मिनथिनाय बायदिबा मा होनगोन सबाइ सबाइजों दाउ बे मोनसे जाबाय आरो अनला खारै
अ अ
दङ बेबो होनो जे अनला माने अनलायाव बे जायोबा बिलाइ गोरलै गोरलै बेफोरखौ गारसनना होयोना बेखौ लाफा खारै बुङो थ' बेखौबो मोजां मोननाय जायो आङो
ओ
दङ ओरै खांख्राइ इंख्रि
उ नोंथाङा इदिनो बुंनो हागोन नामा जे जों मा मा बिबारखौ मैगं जानायाव बाहायनाय जायो
ओ बिबार हिसाबै जानाय बायदिब्ला जोङो खारं बिबार दङ ओमफाय बा बासिगि बिबार दं ओरै जाहै बाय सेवालि बिबार दङ
औ
मिनथिनाय खिनियाव आं बेखिनिखौल' मिथियो आरो ओ नोंथाङाबो एसे माने खोनथा हरनो हागोन नामा? जाथे उनाव आंबो मि थिहैयो
ओ जोंथ' बिबार होननानै बुङोब्ला बासिखि बिबार नोंथाङा बुंनाय बायदि सेफालि बिबार आरो ओ माबा उम थाइस्रि थाइस्रि बिबारखौ सिनाय मोनोना नोंथाङा थाइसि स्रि बिबार अ बेखौ जो बेखौथ' जों अनला खारैजों जानाय जायोना?
औ औ
ओ बिदिनो थुखना बिबार गाम्बारि गाम्बारि बिबारखौबो जों जानाय जायो आरो गाम्बारि बिबार बिदिनो आरो जोगोनारनि बिबारखौ थ' जोङो जानाय जायो न?
औ जानाया जायो माने बिलाइजों लोगोसे बिबार खौबो जों माबा समाव जा
अ आरो बिखौ बांसिनै उम दाउदैजोंबो जानाय जायो आरो
औ औ
ओम जोगोनार बिबारखौ दावदैजोंबो जानाय जायो आरो बिदिनो बेसनाव बिखौ सोमनानै
जोङो एसे दा माने फखरि हिसा
अ अ बेबायदि अ आरो बेसर बि बिबार बेसर बिबारखौथ' जों जानाय जायोना
औ औ
अ बेस सर बिबारखौबो जोङो एवनानै बा बिदिनो दाउदैयाव होनानै जाब्ला जों गोथाव मोनजायो आरो
उम उम
थां
औ नंगौ नंगौ।
अ दे होनब्ला नोंथां न जोंना समाबो जाबाय।
औ दे होमबा दे गोजोनथों नोंथां।